खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ अ आं नोंथांनियाव माखासे खोथा मिथिनो लुबैनानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना औ मोननैसो खोथा सोंनो हागोन ना?
औ सोंनो हागोन दे।
ओ औ नोंथांनि ओ‌ गामि ओनसोलनि खाथि खाला मा खासे दैमा बेफोरो माबाददि थासारियाव दङ दा। बेफोर थासारिफ्रा माबायदि बिनि सायाव खोन्थानो हागोन नामा।
थ दैमा दैसा होनोब्ला गोबां रोखोमनि नुनो मोनो अबवबा जोंना दैसाफ्रा जाहैबाय मा होनो बे बार मास थाया जोंनि ओनसोलनिया। मा होनो सय मासजों रानलाङो इदिनो। मालाबा मास मोनथाम मास मोन दाबलाङो आरो दै दानोब्ला नाथाय लैथो होनोब्लाथ बे बार मास थायो लैथो होनोब्लााथ गोबां गोबाव थायो बेनिखायनो जोङो जोंनि ओनसोलाव दैसाफोरखौ नुनाय जायो आरो। गोबां रोखोमनि दैसा दं जोंनिगा जोंनि लावबो बबेबा दै साया जोंनि आबादखौ नस्थ खालामो बबेयालबा जोङो मुलाम्फा मोनो दैसानि गेजेरजों। जों दैनि गेजेरजों आबाद फोथारफ्राव मालाबा अखा गैयिनि जाउनाव जोङो दै सानिफ्राय बरिं मोनसे लानानै मोनसे माबा मिचिन बहायनानै जोङो दैसानिफ्राय दै लाबोनानै जों आबाद फोथाराव होनायखौ नुनो मोनो आबादारिफोरखौ आरो मालाबा जोङो बिदिनो दा दैज्लां बोथोर सफैबाय जोङो खाथि खालानि सुबुं माहारिखौ जोङो बे बांसिन बर' माहारिया आइजो फ्रा दैसाफ्राव ना गुरनानै लायो बिदिनो नाफोरखौ फाननानैबो फैसा मोननो हादों बिदिनो गोबां रोखोमनि मा होनो आइजोफ्रा बिलो बिलोमायाव थांनानै ना गुरहैयो आरो ना लाबोयो बेबायदिनो जों गोबां नुनो मोनो मोनो आरो। दा जोंनिथिंथ गोबां। रोखोमनि दैसाया जोंखौ जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय गोबां खहा खालामनानै लाबोदों थांनाय बोसोरावबो जोंनिथिं गोबां गिदिर मोनसे मा होनो दै दैसा या जोंनि आबादफोरखौ लोमनानै गोबां नस्थ खालामनाय नुनो मोनदों आरो बेनि जाउनाव जोंनि आबादारि फ्रा मा होनो खहा जाना नैदों गोबां रोखोमनि हाफोराबो गोजौ गाहाय जालांजोबदों अबावबा थुलुं फुलुं थालांदों बबेबा स समान हाया खुरखानानै गोजौ हा गोजौ गाहाय खालामदों जायनि जाहोनाव आबादफोर जों खालामबाबो समान जायगा मोननो थांला गोजौ गाहाय हा जाजोब्बाय आरो बिनि दैसानि गेजेरजोंनो जोंनि आबादथिलिखौ मा होनो जेसेबांखि हायाव मा होनो हासार थाना बेफोरखौ दैसाया लांनानै नस्थ स्थ खालामदों माने जोंनि हायाव बेसेबां गुन थानांगौमोन बे थायैनि जाउनाव दा आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बांद्राय जानाय नुनो मोनला आरो। मानो होनबा दैसा। साया गोबां रोखोमनि आरो जिब जुनारफोर लाबोनानै जोंनियाव थालां आबादफोर थालां होनानै बेनिफ्राय मा होनो बे सेवनानै हायो मा होनो गोबां हा हारा मुरा थालांनानै जोंनि आबाद फोथारखौ गारजि खामो आरो आरो। मुलाम्फायाबो जायो होनबा दैसाया लाबफानाय दैमाफ्रा लाबफानाय दंफां बिदिनो अबेनिबा बुखाना लाबोफानाय दंफां गिदिर गिदिर बेफोरनि बेजों जोङो मा होनो न'खराव ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय बन मोननाय जायो। बे बनआ गोबां रोखोमनि थायो अबेबा दंफां बन बबेबा औवा बन अबावबा बेलेग बेलेग दंफां बन बेफोरखौ जोङो दैमानिफ्राय बुथुमनानै न'आव लाबोनो हायो आरो दा नोंथांमोनथिं बिदिनो दैमा दैसाफोर खाथि खाला दं आरो दैमा दैसाफ्रा आबादफोरखौ खहा खालामो नामा एसे सोमोन्दैखौ खिथानो हागोन।
औ नोंथांनि ओ फोरमायनायखौ मोजां खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय ओ नोंथांमोननि दैमा दैसाफ्रा माबायदि नोंथांमोननि थासारियाव गोहोम खोख्लैदों बेखौबो आं मिथिनो मोनबाय थ' नोंथांमोननि थासारिया जेरैबायदि जोंनि थासारिया दैमा दैसानि थासारियाबो बेबायदिनो ओ जोंनिया हाजोनिफ्राय फैनाय दैमा दैसाफ्रा जोंनि ओनसोलाव फैनानै गोबां आबादफोरखौ खहा खालामफैदों मानोना जोंनि दैमानि लामाफ्रा मोनसेल' लामाजों नंलिया ओ ओरैथिं ओरैथिं सुबुंनि आबाद फोथारफोरखौ खहा खालामलांबाय ओ हाजोनिफ्राय फैनाय दैया गिदिर गिदिर हाजोनि खुन्दाफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव सौफैयो जों बेफोरखौ दायो ओनसोलनि मानसिफ्रा बुथुमनानै बाहायो अर बन जनो हिसाबै बाहायबाय थायो दायो ओ जोंनि आबाद मावनो लानाय फोथारफोरखौहाय दै ला ओ दैया लोम सावनानै बालाबारि गोदान खालामजोब्बाय जोंनियावबो नोंथाङा जेरै- फोरमायनाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दैया गाज्रि थासारिखौ गोहोम खोख्लैदों ओ जोंनि दैसानि रुगुं रुगुडाव दैमा दैसानि रुगुं रुगुंआव जोंनि गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जायो। बिनि गोरान बाला हामानिआव आबाद मावनानै गोबां दायो मैगं थाइगं मावनायबो जोङो नुनो मोनबाय मानोना आथिखालाव सिगांनि बायदि दैमा दैसाफोरा गिदिर गिदिर देरलिया दायो बे खौहाय जोंनि सरका ओ सरकारि बिफाना जोंनि बे दैमा दैसानि गिदा गिदि जानानै थांनाय बा ओरै लोमसारलाय लोमसावलाय जानाय बेखौहाय दायो गिदिर गिदिर बान्दो खोनानै माथावरि बाहायनानै मोजां खालामनानै होबाय दायो जोङो गोसोबायदि आबादफोरखौ मावनो हानाय जाबाय बा मावनानैबो लानो हानाय जाबाय बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां दैमा दैसाफोर दंसै खाथि खालायावहाय जोङो बे दैमा दैसाफोरावनो दायो जोङो ना बायदिसिनाबो मोनो ना सारहैयो ना फालांगिफोरा ओ लानानै फैनानै गिदिर गिदिर नाफोरखौ जोङो हाथायावबो फार फानहैयो जोङो बेखौ बेफारबो खालामनो हायो। बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां गिदिर गिदिर बनफोर लाबोना होफैयो बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंबो बनखौ बुथुमहैयो बुथुमखांना लाबोनानै जोङो बेखौ फोराननानै जोङो अमानि आदार रुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय अरसायनाय गोबां बेफोरबायदि खुन्दाफोरखौ खामानियाव बाहायो आरो जों
औ औ
दायो नोंथांमोननि ओ बे दैमा दैसाया नोंथांमोनखौ थांलाय फैलाय बा बारहो ओ हा हान्था मेला बारलांनायाव गोबां खहाफोर दङ नामा बा दालांफोर माबा मोनसे बि दैमानि सायाव गैया नामा?
जोंथिं गोदोनि बायदि खहा माने जानायखौ नुनो मोना मोननो थांलिया आरो माने गोदो गोदाय जोंनि थिं दैसा बारनो थाखायनो गोबां खहा जायोमोन गोदो दालां गैयामोन गोदोनि बायदियै जोङो मा होनो दा थांनांगौआ जोबोद मानो गोरलै जादों आरो गोदो होनबा गोबां जोङो दैज्लां बोथोर जाबा दैबाना जाबा जों बबा मोनसे जायगायाव थांनोबा माबाफोर दैमानि जाउनाव जों थांनो हायामोन। मानो होनबा दैआ गिदिर जाना फैयो ओं बेफोरजों जोङो माने भुगिनांगौ जादोंमोन आरो गोदो गोदाय नाथाय जोंनि ओनसोलावबो दा गोबां गभमेन्टफोरा जोंखौ जोंनि लामा जोंनि दालांफोरखौ बानायना होबाय जोंनिथिं दा दालां अनजिमाया गोबां जाबाय अबेबा दैसायाबाबो दालां गोजा नुयो जों जोंनि थाखाय दा हान्थिनाया गोरलै जाबाय आरो माने। दैसा दैमानि दैबा-दैसा थाब्लाबो दा नोंथांमोनथिं बोरै जाना दं थासारिया दालां बायदिसिना गैया नामा?
समाव जोंनियावबो बेबायदि आ बारलांनो हानाय थासारिया जोबोद गाज्रिमोन। जोङो दालांनि गेजेरजों थांनो हायामोन गाहायजोंनो थांनांगौ गोनां जायोमोन बिदिनो गिदिर गिदिर गारिफोर फैयोब्ला नांथानानै थायोमोन जोङो बोखांख'नो हायामोन बबेबा रांखान्थियारि थासारियाव जोबोद गाज्रि जायोमोन मानोना जोङो बोखांनो जि एस पि माबा माबि लायनो गोनां जायोमोन आरखि मानोना गिदिर गारिफ्रा खारो बेजोंनो अन्थाइ बाला लांनाय बिज गोदोनानै थासोयोमोन दायो बेखौहाय सरखारि बिफाना ओ दालांबा नायनानै मोजां खालामबाय। दायो बेजोंहाय जोङो गोस सोबायदि था बारलाय बारलांनो हानाय जाबाय गारि मथर थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जाबाय आरो। दायो सरखारा जोंनो मोजां सुबिदाखौ खालामनानै होबाय दायो जोङो बेफार फालांगियानो जा सोलोंथायारि बिफानावनो जा फरायसा फरायसुलिफ्रा बारलांनो थांनो जोबोद मोजां जाबाय आरो।
दा जोंनिथिंबो बिदिनो दैमा दैसा फ्रा गोब गोबां रोखोमनि खहा जादोंब्लाबो दा एसेबां बिदि खालामला मानो होनबा गोदोनि बायदि सर सरखार गैयैनि जाउनाव जोंनि दैमा दैसानि माथावरिफोरखौबो होनो हायियाव फैदोंमोन। दा जोंनि थिंबो बेबायदि मा होनो गोदोनि बायदि थासारिखौ नुनो मोनला मानो होनबा जों माथावरिफोरखौ बयबो ज' ज' मा होनो लोगो नांनानै सरखारि मानसिफ्रा होफैयो। मोनसे मेसिनारि आादबजों बाहायनानै बेजोंनो जेरै जेसिपि खख्लेंफोरजोंनो जोंनि माथाउरफोरखौ गासिखौबो खो खोजोबबाय आरो। दा नोंसोरनिथिं बेबायदि मा थावरि दं नामा? मा थावरि माने खैयिफोर।
जोंनि ओ दैनि जोंनि जोंनि न' गुदियावनो एसे दै दङ एसे गिदिरानो हाजोनिफ्राय फैनाय बे दैया बिराद बिदिनो मालाबा मोजां खालामो मालाबा गाज्रि खालामो बेबायदि खालामोमोन आगोलनि समाव नाथाय दायो सरकारा बेखौहाय आखायाव लाबाय दायो जोबोद मोजां बान्दो गिदिर गिदिर खोबाय ओ बान्दोनि रुगुं रुगुं गासैखौबो नेट सोंजोब्बाय बिसोरो दायो बे हाबाफारिया जाफ्रामजोब्बायानो माथ्र ससेल' हाबाफारिया जा फुं जोबनो थाखाय ससे दंबावोमोन दायो बेखौहायबो बिसोरो मावगासिनो दङ ओ बेबायदिनो बिसोरो गासैखौबो आबुं खालामजोबगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो दा जोंनि थाखाय हान्था मेलायावबो बा बारलांनाय थांनाय दैनिया माबायावबो मोजां जाबाय आरो बियो।
दा होनबा जोंना समाबो जाबाय।
औ दे बिदिबा नोंथाङा दसे सम आंनो होनायनि थाखाय आह जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ